ओव नों
अ नोंथांआ मोरै दं?
दंथ'योलै मोजाङैनो नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङानो
नोंथाङा दा फरायनाया फरायनाया मा फरायगासिनो दं?
दा आं इन्जिनियारिंनि माबा होदोंमोन एनट्रेन्स एक्जाम दा काउन्सिलिं सोलिगासिनो दं। दा
औ औ ओरैनो मा स्ट्रिमाव फरायदोंमोन नोंथांआ?
आङो साइन्साआवमोन
औ मोजां मोजां माबे कलेजफोराव फरायदोंमोन नो
कलेजआ बे माबयाव आरे आदसोला जाबेद आदसोला जायगायाव
अ औ
हेल नोंथां खोनादोंना
हम मा होनदों नोंथां?
खोनादों ना नोंथांआ
माबा होनदों?
अ बरपेटा डस्ट्रिक्ट
औ औ औ आदसा थिगैनो दं
नोंथाङा बेसांसिम फरायखो?
आं ग्रेजुवेट खालामदों दो नोंथाङ आरो दिप्ल'मा लादो ओरैनो उम बे दंथ'यो दे दासान्दे बे मोजाङैनो दं
उ
नोंथा फरायनायाव ओरैनो मा मा स्ट्रागोल खालामबोनाय
स्ट्रेस बेसे माब जादोंमोन कम्पिटिशन दं बिदिनोसै आरो
बायदिसिना
उ
नाजों मोगा मोगि जानांदों आरो नङा होमबा
अ
दालाय ओरैनो माबाफोर बायदिसिना जब मावदोंनाा बिदि फ्रियावनो दं?
नो फ्रियावनो दंआं
अ अ बायदिसिना एगजाम एन्ट्रेन्स बायदिसिना इन्टारभिउ होआखै?
ओंहो दा होथ'आखै माबा होदोंमोन जेइ होदोंमोन
दैज
उम
औ। ओखायनो दा दासान्दि जेबो जब मावाखै ना
माखो नोंथाङा मावदों नामा
एसे मावनानै हाबनानै दं स्कुलाव प्राइभेट
औ
नोंथाङा दा बिदिनो फरायनानै बे इन्ट्रेन्सखौ होनानै मा मा मा जानो लुबैदों आरो
दडाथ' इन्जिनियारिं लाइनाव हाबनो लुबैदों
औ इन्जनियारिं लइ औ ओमफ्राय बायदिसिना दिप्ल'मा खालामाखै टिचार लाइनफोरनि
ङो ङो खालाम दै
औ बि एड फोर बि एल एड फोर बिदि औ। मोनैसो सोंलु सोंदो नोंबो जायखिजाया आंनि फरायनायनि सोमोन्दै।
फरायनाय दाथ' ग्रेजुवेसन खालामबाय ग्रेजुवेसन जोब्बायना
ग्रेजुवेसन खालामबाय दिडप्ल'मा
अ दा उनाव माबाफोर होगोन नामा बिदिनो बेलेग एन्ट्रेन्स एक्जाम इउ पि एस सि फोर
बेसेनि खालामाखै आं बे टेटनिसो ख खालामबाय थादों आरो दासान्दि सि टेटनि
फौजे
नोंथाङा जेरावबो दा ओरैनो प्राइभेट जब मावनो प्राइभेट जबफोर मावनो बिदि ट्राय खाखै नाजायाखै--'
आं मावा बेैदिखौ
न'खरफोराव नोंसोरा सोर सोर दं आरैनो।
औनो फेमिलि साब्रै दं। बिदा दं मारादार बिमा आरो बिफा आइ आफा
औ औ
नोंथाङालाय सोर सोर दं अ।
साब्रैयानो जाबो सिस्टार दं।
औ।
आइ आफा दं आरो आंनाव साब्रयानो साख्रि मावो आइ आफा मोना।
अ साख्रि मावो अ
आइ ना आफाया मावनो सानै?
आया मावो
माबे माबे लाइन मा माबायदि पार्टमेन्टाव मावो मावनोसोमा हाया
बिमायाथ'ङाबा बिदिनि अंगनबादियाव मावो। आइया नाव बिफाया नो
माबे पार माबे डिपार्टमेन्टाव मावो आइआ? अंगनबादि आंगनाबादिया आफाया?
आफायाै बिजनेस दं बिजनेस।
औ औ औ मोजाङानो
जास्ट चिरां डिस्ट्रिक बोथोरफोरा बे माबायदि ओरैनो
बोथोराथ' दा दाथ' गरमथार जोबोर गरम गरम थार इदिनो नोंसिनालाय माबादि तामुलपुरनि?
तामुलपुरनाबो बिदिनोसै बिराद थारतिफाइभ सेलसियास दिग दिग्रिसिम दासान्दि जोबोद गुदुं।
उम
नोंथाङा बे कलेजफोराव थांलाय फैलाय खालामनायाव फरायनायाव माजों हान्थियो ट्रेभेलिं मादों खालामदोंमोन आगोलाव
नोङो आंथ' ओरैनो इयावनो थादोंमोन हस्टेलावनो थादोंमोन।
हस्टेलाव
उम एक बोसोरसो दुय बोसोरसो हसतेलाव थाबाय।
अ अ। ओरैनो जारनिया ओरैनो नोंथांनि क्लास टेननिफ्राय जारनिखौ एसे एक्सप्लइेन खालामना होनाय नोंथां।
आंना क्लास तेनाव क्लास टेननि उनाव साइन्स स्ट्रिम लाबाय सायनस आव उम पिसि एम इ लाबाय केमेस्ट्रि फिजिक्स बायल'जि मेथ्स लाबाय बिनिफ्राय इलिभेन टुवेल्भ इलेभेनखौ होबाय मोजां मोजां पास जाबाय इलेभेनावबो टुयेल्भ‌‌ आवबो मोजांयै मोजां पास जाबाय उनाव बिदिनो जानायाव माने खस्थ' एसे एसे खस्थ' मोनदों गेजेराव मालाबा डाउनफल फैदोंमोन मालाबा एसे बोरैबा स्ट्रेस फैदोंमोन टेनसन फैदोंमोन। उनाव गेजेराव आरो जाखांफिनबाय मोजाङै मोजां पास जाबाय टुवेल्थखौबो।
औ।
औ बिदिनो टुवेल्भबो होबाय उनाव ओमफ्राय गुवाहाटियाव थांबाय आं। गुवाहाटि ओरैनो कचिं लाबाय कचिं कचिं ला कचिं ‌ला इन्जिनियारिंनि माबा कचिं लाबाय दा एगजाम होदोंमोन। एक्जामाथ' मोजाङै मोजां पास जाबाय दा काउन्सिलिं सोलिगासिनो दं। उम।
औ।
बेनोसै आरो आंना।
औ औ।
नोंना दा एसे फ्रिमोन बेखौनोथ' नोंथांजों रायलादों आं।
हाबनाय जानानै बेहाय
नोंथांनि जायखौ एसे खिथाबानो जाबाय माबाफोर स्ट्रागोल जादों नामा गेजेराव
औ।
खोनयाखै नोंथां।
औ दा नोंस्रा न'खराव फरायनाया फरायनाया नोंथाङानो ल'सैना आरो सोरबा
ओहो आंनि बिदा फरायगासिनो दं।
माबाफोर मास स्टेन्डार्ड फरायदों?
बिदानाबो सायन्सावनो
औ।
कलेजावनो दं बि आरो इन्स्टि इन्स्टिटिउटआव
औ। मोजां नोंथां ओहम।
थारियाव जा गरम नोंथाङा गरम मोनाखै? खुनायाखै